गोजोन सानजौफुनि गाहाम हामलायनायखौ जासिनाय थाबाय नोंथांनिसिमबो
औ दाथ' ओरैनो दं नोंथां द औ नोंथां दा नोंथां ओंख्रिया बिदिनो जोंहा नारजि संदोंमोन आरो नोंथां बिदिनो जोंना नारजि बर'फ्रा नार्जिखौ अमाजों जायो औ नोंथां
आदसा अब्ला नोंथांङा जि नारजिजों अमा जाबाय जि नार्जि ओंख्रिखौ अमाजों बोरै संङो नार्जिखौ जों गिबियाव माबोरै बानाय बेफोरनि बागै फारि फारि खोन्थाला
औ नोंथां अब्ला नोंथांङा खोनासंदो दा जोंहा नारजिजों मोनसे जोबोद मोजां सोमोन्दो दं बर' हारिया बर'फोरा माने गोदोनिफ्रायनो जोंनि आजौ आजौमोननिफ्रायनो लाबोनाय बे सोमोन्दो आरो जेनेबा जोंहा उम जोंनि ओनसोलावथ' जोङो फाथो आबाद मावो दा फाथो आबादखौथ' जोङो फ्रायनो मानसिफोरा जेन'बा जोंनि ओनसोलाव फाथो सेरना आरो बिगुरखौ ओ बा बेफार फालांगि खालामनो थाखाय बा बानायो आरो बा माबायो गायो दा जोंहा बैयाव मा जायो उम जोंनो बिलाइखौथ' नाङा नालाय दा बिलाइखौ जोङो मा खालामो जोंनि बर'फ्रा बा गुबुन गुबुन गुबफ्रा रोङा जानो हागौ नाथाय जोंनि बर'फ्रा खालामो बे बिलाइखौ खानानै बस्थानैसो खानानै बस्थानैसो खायोबा जोंहा ओ मा फोरानोबाथ' बियो बिलाइ बुस्थुखौ राननानै जेनेबा आधा बस्था गाहामल' जायो। बिदिनो जोङो बुरजा खानानै जों बेखौ दारहा बा जोङो प्लास्टिकफ्राव सान दुङाव फोरानो आरो जेब्ला बेयो रानो राननानै जोङो बेखौ मा खालामो बस्थायाव सोनानै ओंख संग्रायाव जोङो खालदानाव खालदानावनानै जेनेबा ओंखाम संग्रायाव जों जोङो दोनो आरोना मानो होनना बुंङोब्ला ओंखाम संग्रा दंबा बेयो बेफोरनि उखुन्दै नांनानै बे बिलाइआ थाब गाज्रि जाया आरो मोजाङैनो थायो ओ बेयावथ' बारा एम्फौफोरा जाखाया मानो होनना बुङोब्ला जोंहा फाथोआ बिलाइया गोखा जाखायो आरो जोंहा बे नारजि ओंख्रियाबो गोखायानो जायो आरो दा बिदिनो ओ जेनेबा जोंहा नार्जि ओंख्रिखौ मारै सङो होमबा जोङो गिबियावनो जेन'बा उम जों बे खानानै बा फोराननानै दोननाय बे नारजिखौ जों जोङो मा खालामो सिगाङावनो जोङो सोमो आरो दैयाव दैयाबा बरथनाव जोङो दैयाव सोमनानै दोननानै बे एसे रुयोब्ला जों बेनि गेजेर बिलाइफ्राथ' गेजेराव रोदा बायदि थायो बे उम रोदाब बायदि थानायखौ जोङो एसेबाबो बोखानांग गारग्रोखानांगौ आरो जाहाथे ओ रुनायाव बा संनायाव रुनानै जोंहा साग्लि खस्थ' जाया दा बिदिनो जोङो बेखौ सा ओ जेनेबा जोङो ओ सोमबाय सोमनानै दोननानै जोंहा बेखौ मा रुनांगौ आरो रुनानै जेब्ला बे रुयो अब्ला जों बेखौ ओ साग्लिदो आरो साग्लिनानै लायो सोरबा सोरबा बेयाव मानसिफोरनि जा थायो जेनेबा सोरबा सोरबा गेेब्ले जाया सोरबा सोरबा दसेनो गेब्ले जायो। दा बिदिनो जोङो साबाय उम सानानै लाबाय जोङो बेखौ मोजांनो गेब्ले होबाय एसे खारै होदेरनांगौ आरो ओमबा गुरैसिन जायो दा बेनि उनाव मा खालामो उम जोङो जोङा खौ नारजि ओंख्रिखौ जोङा बर बर'फोराव अमा नङाबा जाखाया दाउ अमाजों जोंहा गोथावसिन जायो।